हेल' नोंथां।
ओ हेल'।
औ नोंथाङा सम दंब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायदों होननानै जों नोंथानिसिम कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां नोंनि आवाजखौ मोजाङै खोनाफैयाखै।
अ नोंथाङा सम दङ ना नोंथां?
औ नों दङ।
नोंथाङा सम दङब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन।
अब्ला जोङो बैसागु आयदानि सायाव सावरायनि जोंनि ओनसोल हाय बैसागुखौ माबायदि खुङो बेनि सोमोन्दै आं नोंनो गिबियावनो एसे फोरमायग्रोनि।
औ जागोन।
औ बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा आसामनि बर' सुबुंफोराबो गासैबो रंजा बाजायै रंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेबायदिनो हायो जोङो बैसागुआव गोजां बोथोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंहा जोबोर गाजा जाय रंजायो।
उम।
बेबायदियैनो जोङो जेब्ला गिबि बैसागुखालि बा बैसागुनि सें खालारनि सानसे सिगांखालिहाय जोंहा मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लायो जेरावहाय जों मोसौ थुखैनायाव जोंङनो लाव फान्थाव
उम।
हालदै पानलाव बेफोरनि गोनांथि जायो बेफोरनि जायो आरो जोंहा बेफोरजों दोंफा दोंफा माला सुनानै लानायखौ जों नुनो मोनो‌ आरो जोङो जेरै दिग्लि गिथिर बिलाइ बा थाराय बि मोखोना बिलाइ बेफोरखौबो जोङो मोसौखौ बुनो थाखाय मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनोहाय जा जा जगार नांगौ बेखौहाय जोङो बु थुमग्रोनानै लायो बेनि अखानायैहाय जोङो फुंबिलि समावनो नानै दुगैयै लोबस्रां दुगैस्रांहाय जोङो दै माबा जोंनि फुख्रिफोराव लांना जोङो मोसौखौ थुखैयो।
उम।
थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो जा जा जगार खालामना लादोंमोन हालदि बा पानिलाव फान्थाव बेफोरजोंहाय जों मोसौखौ सारनानै सारना होयो आरो खाद्रि बिलाइ मोखना बिलाइ दिग्लि बिलाइ बेफोरजोंहाय जों मोसौखौ बुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा बेयाव मोनथोर आवरायनायखौ जों नुयो जेरै लाव जा फान थाव जा बोसोरनि मोसौआ बोसोर बोसोर बारायलांबाय था। बे मोन्थोर आवरायनायखौ जों नुनो मोनो बे मोन्थोरखौ माने आवरायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो खोनाबोनाय बे मोन्थोरखौ आवरायोबालाय जोंनि मोसौआ थाबनो गिदिर गोलाव जायोनो आरो आनजाय गोलाव जायो होननानै जोङो आजौ आजै जैमोननि फ्रायनो खोनाबोनाय।
ओ।
बे दिनखालिनो जोंहा जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो बेनि उनावहाय जोंहा आरो बा बाथौ जोंनि बाथौ बा बेफोरबायदिनो आलारि बाथि लगायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बाथौ इसिं बा मोसौ गलि बा थाग्रा न'बो जोङो जा थुखैनायाव सारनाय लाव फान्थाव। बेफोरबायदि फा दोंफा माला सुनानै लानायखौ जोङो बाथौआव मोनसे ओ इसिङाव मोनसे बा जोंनि थाग्रा न'आव मोनसे बेफोरबायदिहाय जोङो दोंफा दोंफा आलायना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव जोङो बे दिनखालिनो मोसौखौ जेब्ला थुखैखांनानै लाबो खाङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गोजाम थानाजों थांनायखौ नुनो मोना। गोदान फागा जों मोसौखौ खायो आरो गोजाम फागाफोरखौ जोङो माबेबा साइ जायगायाव बा हा सिं फोराव जोङो फबनानै दोननायखौ नुनो मोनो।
औ।
आरो जेब्ला बेनि अखानायै बैसागोनि से खालार बे खालार खालि जोङोहाय जोंनि जेनेबा न'खर न'खर बा थानसालिफोरावहाय जोङो ज' जानानै उन्दैया ज उन्दैया गेदेरनियाव बोर लानाय, गेदेरा उन्दैनि बोर होनाय बेफोरबादि बोर लानाय हाबाफारिखौ जोङो नुयो। आरो न'खर न'खर जोंहा गोदान बोसोरखौ बरायनाय जों लोगोसे जाहाथे न'खराव जेबो बेराम-आजार, दावराव-दावसि जाया, बेनि थाखायहाय जोंहा फुजा बा बावथाय होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बैसागुनि खालार खालिफ्रायहाय जोङो ज' ज' जेरै जोंनि फंबाइ-बिनानाव, आदै-मादै, आइ-आफा आदा-बाजै गासैबो ज' जानानै बर'नि हारिमायारि दामजु। जेरै- खाम, सिफुं, जथा, हारमुनियाम, बेफोरखौ लानानै आइजोफोरा दख'ना थावसि दख'ना बिदन रेगे रेगां फास्रा गोजा ब्लाउस बा जोंनि हौवाफोराबो आर'नाइ गामसा आर'नाइ गस्ला बा गोरोनायाव आर'नाइ लानानैहाय जोङो ज' जानानै मोसानो न'खर न'खर मोसानो ओंखारलांनायखौ जों नुनो मोनो। बे बायदियैनो जोङो मोसानो थाङोब्ला जायफोर न'खरा मोसाहैदों बेसोर न'खरा जोंनो जा हायो माइरं, फैसा बेफोरबायदिहाय हरो आरो सोरबा सोरबा बोसोर गोदाननि रंजानायजों लोगोसे जोंनि मोसानायखौ मोजां मोननानै अननायजोंनो खायफा खायफा सुबुंफोरा जोंनि बर' गामियाव जौ गिसि, जौ गोरान, बेफोर होनायखौबो जोङो बर' समाजाव नुनो मोनो। बे बायदिनोहाय स्नि सान बा दाइन सान रंजा खांनायनि उनावहाय जोङो जा बि माइरं रां मोनदों बेखौ ज' खालामनानै जों जयैनो बेखौ जों खाना जानाय होननानै बुङो। बे बायदिहाय जोङो खाना जानायखौ नुनो मोनो बा खाना जानायखौ नुबोदों। बेयावहाय जोङो बर'नि ओंख्रि अनला दाउ, बा बायदिसिना ओंख्रि आरो जेरै- अमा बेदर, बेफोरबायदिखौ जों जानाय नुनो मोनदों। गोदोनि दिनावहाय आरो बैसागु रंजानाय होनोब्ला बेखौ जोङो से मास लागै रंजानाय नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि दिनावथ' गोबां सुबुंफोरानो समनि आंखाल। बेनि जाहोनावनो जोङो बांद्राय गोबाव मोसानायखौ नुनो मोनला बेबायदिनो जोंहा बैसागु फैनायजों लोगोसे जोंना रानज्रिंनानै थानाय दंफां लाइफांनि बिलाइफोराबो बैसागु बोथोर गोदान फैनायजों जा अखा मोनो एसे बेजोंनो जोंनिया बिलाइ रानज्रिंनाय बिलाइफोराबो गोदान बिलाइ खलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागु फैनायाव जोंहा दाउ खौऔनिबो गोदै गारांजों खौवौ खौवौ गाबफैनायखौबो खोनानो मोनो आरो बि जिबायदि जोङो सिमब्रे सिमब्रा बार, अखा फैनायखौ बारदै सिख्ला होननानै बुङो बोसोरनि गोदान बैसागुआव जोङो बारदै सिख्ला फैनायखौबो नुनो मोननाय जायोबा मोनथिनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो नोंथांमोननि हालामाव बैसागुखौ माबायदि दि रंजायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां रायलाय जागोन माने बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों दायो जेनेबा ओ बैसागु फोरबो जेनेबा नों नोंथाङा दायोसो एसे सिगाङाव बुंबायदि बिफां लाइफांफोरा गोथां महर लायोना बैसागुनि समाव थिग बेबायदिनो आरोना गोदान मिजिंफोरजों मानसिफोरा माने गोदान माने ओ थांखिफोर लायो आरोना जों बैसागु होनोबाथाय माने ओ मानसिनि गोसोखौ माने मोनसे थुलुंगाखांहोनाय बा मोनसे ओ जाखांहोनाय आरोना जेरै जेरावहाय जोङो बैसागु फोरबोखौ ओरैबो बुङो जे जे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोफोरखौ माने बोदोर खालामग्रा बिदिबो बुङो आरो आरोना बैसागु फोरबोखौ बैसागु फोरबोहोननायानो बेथ' बर'फोरनि गाहाय फोरबो जाया बयनिख्रुबो बेथिनानोना जोङो ओ ओ सिगांनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो दासिमबो फालिबोगासिनो आरोना बेखो जोङो माहोनो बैसागु फोरबोआखौहाय जोङो मा होनो दाउसिननि गाबनायजोंहाय हमनो हायो आरोना जेरैहाय दाउखौ गाबनायजों दाउखौवौ गाबोबा जोङो हमनो हायो बैसागो बोथोरा खाथिसै बा बैसागो बोथोरनि सम नानै आरोना
औ
बेयावहायनो बेयावथ' जोंहा बैसागु होननानै बुङो बा गिबि गिबियावनो जोङो ओ मोसौनि बैसागुखौ नुयो बिनि उनाव जोङो मानसिनि बैसागु खालामनाय जायो आरोना आरो बेयावहायनो जोङो बे बैसागुआव जेनेबा जोङो माबा जानाय जायो आरोना मा होनो गोखा गोखै
ओ गोख
ओ ओ
औ थेवद नोंथां
नंगौ नोंथां
जोङो खानानै बागाननिफ्राय खानानै जोङो बेखौहाय जानाय जायो आरोना बेखौ जों अमा बेदरफोरजों जायो ताजफोरजोंबो जानाय जायो आरोना
औ थारैनो नोंथां
औ बेखौ जोङो जायो आरो बेनि गेजेरजों बेबो
औ नोंथां थारैनो
बेयावथ' बैसागुहाय उन्दैफोरा जेरैहाय गेदेर फोरखौ मान होयो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ अनो बेबायदि आरो बे बैसागुआव जायो आरो ना आरो बेनि गेजेरजों बैसागुनि मोनसे माने जोंनि हारि आरो जोंनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि दामनाय देनायखौहाय जों बैसागुनि गेजेरजों गुबुननि सिगाङावबो फोरमायनो हायो आरोना जेरैहाय जों बैसागुआवहाय दख'ना गाननानै सादोर लानानै बर'फोरनि द्रेस गाननानै जेरै हौवाफोराबो गामसा गानानै आर'नाइ लानानै जोङो मालि बायो ना
द
थ' बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ माने गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरोना जों बर' होननानै आरो बेनि अनगायैबो जे बे मोसानो थांनायावहाय जेन' जोङो ओ जे जों मोसाग्रा दामग्रा देग्रा दामनाय देनाय आगजु बेफोरखौबो जों जेरै सिफुं खाम जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै मोसायोना थ' बेफोरखौबो जोङो माने हाथायाव मोननो हायो आरोना मा होनो मोनथिनो हायो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो औ बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां बेबायदिनो जेनेबा जोंनि आ जों माबायदि खौसेथि बेखौबो जोङो दिन्थिनो हायो आरोना माने जेने ज' ज' थांनानै औ आरो जोंथ' बेवहाय बैसागु समावहायथ' जोङो सोरबा सासेजों बोराबस्लायनानै दंबाबो बेवहाय गेमा होज्लायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो अनज्लायनानैहाय रुजु रुमुयै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बेयावथ' जोङो ओरैनो जानाय लोंनायखौ जोङो नायोबाथ' जोङो अमा बेदर जानायखौ नुनो मोनो आरो बेैसागु सम बिदिनो अमाफोरखौ माफा माफा न'खर मोनसेयावनो जोङो सिथारनायखौ नुयो जेरै बिदि रंजानाय सान नालाय जानाय लोंनायजोंबो आरो मोसानाय मुसुरनायजोंबो जोङो रंज बेनि बेबायदिनो बिनि अनगायैबो जोङो माने ओं बिदिनो न' न' थांनानैहाय जेन'बा बैसागुनि थाखाय दोननाय मावनानै दोननाय जौ बेफोरखौहाय जोङो बेदरफोरजों जानायखौ नुयो लोंनायखौ नुयो आर ना
नंगौ नोंथां
जोङो माने औ खौसेथियै रंजायो आरो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो रंजादों आरो दासिमबो ओ बेबायदिनो रंजागासिनो आरोना माने मोजां माने अनज्लायनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदि ओ थांबाय थानो हायो आरोना दा एसेल' सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेयावहाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंनाथ' गोदोनि समावहाय बांसिनानो माने गासैबोआनो होनजायो आरोना माने बेबायदिनो खाम सिफुं जथ जथा दल बिदि दामग्रा लानानै हारमुनियाम लानानै मोसायोमोन ना नोंथां सिगांनि समाव नाथाय जोङो दायो बिदिनो बक्सफोर लानानैहायसो माने दामनानै बक्सनि ओ बे गानफोर दामनानैसो बक्सजोंहाय मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना माने बैसोर दोरोङारि दामग्रा देग्राखौ दोनथ'नानै माने बक्सफोरजों ओ केसेटफोरनि बिदिनो दामनायखौ मोसानायखौ नुयो आरोना बेनि गे
नंगौ थारैनो
औ बेवहाय एसे सोलायनाय फैदों आरो ना सिगांजों आरो दाजोंहाय सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ ओरैनोथ' ओ गासैबो थिगानो सोलिगासिनो। जेरै- ओ सिगांनिफ्रायनो सलिदों माने दाबो सलिलांबा